हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ
औ नोंथां खोनादों आङो
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां आं खोनागासिनो।
औ औ नोंथां दासो खोनादों।
दा नोंथाङा फ्रियैनो दंथ'यो ना नोंथां?
औ नोंथां आं फ्रियैनो दं।
औ जोङो बिदिब्ला मोन से आयदानि सायाव सावरायलायदिनि नामा नोंथां?
औ नोंथां औ हागोन।
औ जोङो ओरै बर'फोरनि जानाय लोंनाय ओंख्रि फोरनि सायावनो सावरायलायदिनि बिदिब्ला नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां जागोन।
औ बिदिब्ला आं एसे जागायग्रोनोसै नोंथां जे जों मा मा ओंख्रिफोरखौ जायो बा बाम मा बांसिनैहाय बाहायनाय जायो बेखौ आं एसे बिदिबा जागायग्रोनोसै औ दा जोंना ओरै बर'फोरनि मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रिफोर होनोब्लाथ' जोङो ओरै सबाइ दाउ बा नारजि अमा बा अनला दाउ मेवाइ बेफोरखौनो बुंनांगोन
नोंगौ नोंथां नोंगौ सैथो
दा जोंहा ओंख्रिफोर खौ बांसिनैहाय आलासिफोर थाङोब्ला बा सोरबा फैयोब्ला बेखौनो जोङो बांसिन संनानै जाहैयो आरो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बावो ओरै नाफामफोर आरो ओ जेनाखि हाग्रायाव थाग्रा मैगंफोर खिफि बेन्दों बा उसुमै बा जोग्लावरि बेफोरबायदि खौबो गोबां जोङो जायो आरो दा गोदोनि आबै आबौ आबौमोना बुङोखि बे हाग्रानि मैगंफोरखौ जायोब्लालायनो जोङो जेबो बेमार आजार जाया होननानैहाय बुङो आरो बिसोर बिसोरो बेयावहाय जेबो हासार बा गाज्रि बुस्थु होआथ' बियो ने नेस्चारेल एखेबारे मोननाय पियर बे मैगंखाय बेखौ जायोब्ला जोंनि देहाफोरा थाजा जायो होननानैहाय जोङो बेखौबो बांसिनै जायो आरो जेरैहाय गगा मोनोब्ला जोंहा उसुमैजों दाउजों बा जोग्लावरि बेफोरबायदि बिदै फुदुंनानै लोङोबा जोङो मोजांबो मोनो आरो ए जेनाखि जोंनि गगा मोननायफोराबो स्रां मोनलायथारो आरो बेनि थाखायनो बेफोरो जोंनि बर'नि मोनसे मुंदांखा बा बर' फोर जाग्रा होननानै मिथिजानाय ओंख्रि आरो
नोंगौ नोंथां
औ नोंथां दा बिदिब्ला नोंथाङाबो जा जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ जागोन दे नोंथां औ नोंगौ नोंथां जोंना थ' नोंथाङा बुंलायनाय बायदि माने गोबां मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ बा आ- बेन्दों बेनलाफोर जाबोग्राखा गोदोनिफ्रायनो नङा होमबा नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो - गोदाय आबै आबौमोननि समनि फ्रायनो माने आबै आबौमोनहानो हाग्रा बंग्रानिफ्रायसो मैगं खांलाबायनानै जाग्राखा नागिरनानै नङाहोनबा
औ नोंथां
थां औ आरो नो ओ गोबां माने जेनाखि बायदिसिना ओंख्रिफोर दङ फन नाम्बार औ नोंथां औ
गैया मानसिफ्रा औ औ जागोन दे औ नोंथां हेल' औ नोंथां हा
नाफाम जोङो आङो नाफामखौ माबोरै बानायो नोंथांनो एसे फोरमाय लांनो बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां औ।
जोंहा ओरै नाफाम खौ बानायनो ब्लाथ' गिबियावनो जोंना नाखौथ' नांग्रो खाथारगोन। दा जोङो नाखौ हाय दैफोर निफ्राय बा जोङो बाजार निफ्राय जोङो लाबो ग्रोनानै गिबियावनो नाफामखौ हाय ओ नाबान ना खौहाय सायनानै बा सु फिनानै जोङो बेखौ फोरान ग्रोनानै लानांगौ जायो आरो। दा जेब्ला नाया रानो अब्ला जोङो बेखौहाय देनो थाखाय रेदि खालामो आरो जेरैहाय जोङो बेयाव होनो थास' बेस संखौबो जोङो नागिरनानै लायो हाग्रा फोराव बा जोंनि न' खाथि खाला फोरावनो थाखायो नालाय बे हास' थास' खौ गोसोमाथ' जों बेखौ नागिरनानै हानानै लाबोनोसै आरो। आरो जोङो बेखौ लाबोनानै हाय नाजों मिलायनानै उवाल फोराव बा जों अफिस फोरावहाय देनोसै आरो आरो जोङो देखांनायनि उनावहाय बे नाफामखौ जोङो औवानि हासुं बा ओ थेमा जेनाखि बथल दिंग्रि नि थेमा हाय मोज जाङै सोनानै बेखौ खाथेनानै दोनसै आरो जाहाथे बेयावहाय जेबो बार फोर बा बिदै एम्फौ फोर बिदै दैनो हायै बायदि बेयाव मोजां थारै जोङो बेखौ मोजां जायगायाव हाय खाथेनानै दोननोसै आरो। आरो जोङो बेखौ ओ मास मोनसे बा मोननैनि उन उनाव हायनो जानो थाखाय रेडि जानोसै आरो बे नाफाम होननाया। औ दा नोंथांमोननि ओनसोलजों अबे अबे ओंख्रि खौ बांसिन जानाय जायो नोंथाङाबो आं एसे फोरमायदो।
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां जोंहा जेरै ओ गोदो गोदाय निफ्रायनो जाबोनाय जेरै ओ अनला मेवाइ जेरै नोंथां मोना बिदि जोगो लावरि बा बायदि बायदि जनाखि हाग्रानि मैगंफोर गोबां जाबो खायोमोन दा जोंहा बेनिनो जेनेबा जेनाखि बर'नि मुंदांखा ओंख्रिफोर जेरै अनला ओंख्रि ओ सबाय दाउ आरो नारजि आरो नाफाम बेफोरखौ जोङो माने गोबां जायो जोंनि ओनसोलाव दासिमबो नोंथां आरो आलासि दुमसि फैबोला जोङो ओ बेखौनो संनानै जाहोनायखौ गोबां नुनो मोनो। अनला दाउ ओरै मेवाइ बेफोर बायदि दं। माने बेफोरो जोबोद गोथाव ओंख्रि नङा होमबा नोंथां? जायनि थाखाय जोङो दिनै ओ बर'नि मोनसे सिनायथि मोनदों बेखौ हाय जेनाखि सोरखारनि आखाइ जेरै जि आइ टेक मोननो हादों नङामा नोंथां बेनो आरो बिदिनो जोंहा जेरै हाग्रायाव मोननाय खिफि बेन्दों बा जेरै खांख्रि खरलाफोर खांख्रेंखरला खौथ' जों हाग्रायाव सो मोनोमोन गोदो बेखौ आबाद खालामा मोन नङा होमबा नोंथां औ बेफोरखौ खौ जोङो जा बोदों आरो दासिमबो जायो आरो जालांबाय थागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
बिनो आरो मोखोथाव मोखोथाव ओंख्रि हबो दंबावो जोंहा ओ जेरैबायदि जेनेबा हाग्रायाव मोननाय माखासे मैगं फोर सिब्रु बा अलदर बेफोरखौबो जोङो खाथि खालानि बबेबा हाग्राफोराव नागिरहयोबा मानि दसेयावनो जोङो मोनबोयो नागिरनानै बेखौ जोङो बायनांगौबो गोनांथि गैया माने आथिखालावसो सोलायनाय नुनो मोन्दों न'आवथ' एसे सिगांनि समफोराव जि बा बा ओ बिदिनो जिबा बोसोर सिगां जोङो हाग्राफ्रावसो बांसिन माने लाइना जाफैखायोमोन बेनदों बेनला ओंख्रिफोरखौ नङा होमा नोंथां औ दासो नाथाय जोङो सुबुंफोरा बर' हारिनि सुबुंफोराबो ओ टाउन सहरफ्राव बा हाथाय बाजारफ्राव दमानि बायनानैस जाग्र' जाबाय गोबाङानो बिदिनो जोंहा जेरै अलददखौनो होन सिब्रुखौनो होन मैखुनखौनो होन जोङो बेफोरखौ सिगाङाव हागानिफ्राय जायोमोन मैखफोरखौबो ना नोंथां नाथाय जों आथिखालाव मैखुनफोर खौ जोङो गावनि आखाइजों बानायनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे बिदिनो बेन्दों बेनला हाग्रानि ओंख्रिफोरखौबो जोङो मानि सिब्रु अलदद खांखें खर'ला बेफोरखौबो जोङो दा आथिखालाव हाथाय बाजाराव बर' हिनजावफोरखौ फाननाय गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां औ बिदिनो जोङो ओ आथिखालाव बेफोरखौ नुनो मोनसै गोबांनो दा बेफोरखौनो जोङो बायना लाबोनानै संनानै जाफैयो आरो नङा हबा नोंथां औ सिगां समफोरावथ' जोङो बेफोरखौ हाग्रानिफ्राय लायना जाफैयो बिराद मानिे माबानानै नागिरनानै खस्थ' खालामनानैबाबो औ जेरै आरो जोंहा ना बेदर बेरनि सायावबोथ' जोंहा बुं मख'नांगौ जानानै फैयो मानो होननाु बुंला बै समाव जोङो बेदरफोरखौ बेखौबो जोङो ओ हाग्रानिफ्राय एसे लायोमोन बायालासे नङा होमबा नोंथां मैहुर खालामनानै बिदिनो सेसाखौनो होन दाउसिन दाउला एम्फौ एनला
औ
रि हिसाबै मानानि गोबां बेफोरबायदि एम्फौ एनला बेदर बेफोरबो जायो आरो नङा होमबा नोंथां जेरै खुसेंग्रा आरो बिदिनो गनजेत आरो बुरबुलिया बेफोरखौ जोङो मानि जायोमोन आरो नागिरनानै रां औ रां बाहायालासे जोङो आरामसे माने गावनो थांनानै माने ज' ज' गामिनि सानै साथाम थांनानै नागिरहैबानो उनबोखायोमोन दा बिदिनो जोंहा बुंनांगौ गोबां दं बेफोरबायदि जायखौ जों मखजोबनोनो हाया नङा होमबा नोंथां गोबां बेफोरबायदि जोंहा मैगं थाइगंफोर दङ' ओंख्रिफोर दा जोंहा मोनसे जेनाखि ओ नारजि बा अनला आं अनला ओंख्रिनि सायावसो बुंनोसै नोंथां
औ नोंथां जागोन
हाया बेखौ जोङो मानि बेखौ जों आरो जोंनि मुङैनो थाखाबाय बे बर'नि ओंख्रि होननानैनो अनला
औ नंगौ
दा जोङो अनलाखौ बोरै जायो होनबा नोंथां जोंथ' नाय बुंनो थाङोब्ला अनला खौ जोङो माने गोबां माबाफोरजों मैगं थाइगंजों लागायनानै जानो हायो बेदर ना फोरजों नङा होनबा नोंथां जेरै जोङो नारजिफोरखौ बिदि जानो हाया गुबुन मैगं थाइगं आलु थालु फोरजों खिनथु जों अनलाखौ अमा जों जानो हायो मुलाजों मुला बेदरजों जानो हायो आलुजों जानो हायो नाजोंबो जानो हायो दाउजोंबो जानो हायो जोंबो बिदिनो माने गोबां माने जों लागायनानै जानो हायो आरो अनलाखौ नंङा होनबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
ओ नोंथांङाबो एसे माबाफोर बुंबावगोन नामा नोंथां?
औ बुंनांगौथ दंङ नोंथां जेरै जोंहा उम जेनाखि साम' सबाइ बेखौबोथ थारनांगोन जोंहा बेयो बिराद मुंदांखा ओंख्रि जायखौ जा बेखौहाय जों बरफ्रा जायो होननानै बयबो मिन्थिजोबो बे साम बुस्थुखौहाय दा बे सामखौ जोंङो दैफोराव मोननाय जायो आरो जोंङो दैनिफ्राय लाबोनानै बेखौ मोजांथारै साम'फोरजों बा टमेट'फोरजों आरो जोगोनारफोरजों संनानै जायोबा बिराद गोथाव मोनजायो आरो नोंथां दा बे साम'आ आरो सबाइखौ माबोरै संङो आंङो नोंथांनो गुसुंङै बा सुंदयै खिन्थालांदिनि बिदिब्ला नोंथां औ दा जोंङो गिबियावनो साम'खौ लाबोग्रोनानैहाय
औ नोंथां
दैफोराव सोमनानै दोनो आरो जाहाथे बिनि बिदैफ्रा बा खिफोरा थांगारनायनि थाखाय थिग बेबायदिनो जोंङो बेखौहाय संनानै जायो आरो नोंथां जोगोनारफोर बा टमेट'फोरजों औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ बिराद गुसुं जोंङो सावरायजोबनोबो हाया जाहैबाय बे दसे समनि गेजेरावहाय औ औ बिदिब्ला औ नोंथां दिनैनि थाखाय बेयावनो दोनथलायसै औ गोजोनथोंसै नोंथां
औ नोंथां दे औ दे